औ नों खोनादोंना? औ ओ नोंथाङा सम दङब्ला जों मोनसे टपि कनि सायाव जों रायज्लायनो सानदोंमोन। औ ओ नोंथाङा नोंथाङा ओ फ्रि फ्रि दङ'ब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन।
अ अ अ दोङो नोंथां आङो दायो ओरैनो दंथ'यो रायलायनो हागोन नोंथाङा।
औ ओ दा बे टपिकआनो जाबाय मबाइल फन आरो।
औ।
औ दा ओ आं एसे ओ मबाइल फननि सायाव ओ एसे बुंफोरना होनो आङो सिगांग्रो सानबाय।
औ औ।
औ। दा ओ मबाइल फन होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ ओ दानि जुगाव ओ बांसिन मानसिनावनो आखाइयाव ओ गंसे गंसे ओ मबाइल थायो आरो बे मबाइल फनानो जाबाय ओ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों ओ दिहुन नायबिजिरनानै दिहुनजानाय मोनसे मबाइल। जायखौ ओ दिनै बुहुमावनो बाहायनानै दिनि ओ मानसिफोरा बेखौनो बाहायनानै ओ डेभलप जौगानाय फारसे फैदों। दा ओ मबाइल फना बेनो जोङो मबाइल फन ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनि बायदिसिना ओ नांगौ जानाय मुवा बेसाद आरो बायदिसिना जोङो ओ राय फन गुबुन सासेजों रायज्लायनो हानाय गुबुन सासेजों ओ माबा मोनसे जायोब्ला खौरां हरनो हानाय। बे बै ओ बेनो जाबाय मबाइलनि ओ खामानि दा जोङो ओ मबाइलखौ जोङो ओ गोबां जों खामानियाव बाहायनो हायो। दा जोङो ओ सोरबा न'खराव माबा मोन से जायोब्ला जोङो डक्टरखौ लिंहरनो हायो सोरबाया न'खराव लोमजादोंब्ला डक्टरखौ लिंहरनानै ओ बिजि होनो हायो दा गोदो गोदाय मबाइल फन गैयियाव जों दा डक्टरखौबो लिंहरनो हायामोन सोरखौबा न' न'खरनि मानसिखौबो लिंहरनानै ओ लिंहरनो हायामोन दा लिंहरनो गोनां जायोब्ला जोङो ओ बै न'खरनिफ्राय गुबुन दा दाबसे जायगायाव जोङो साइकेलजों बा आथिंजों बा गारिजों थाबायनानै थांनानै गारि सलायनानै थांनासो खबर जों हैनो हायोमोन दा मबाइल फन ओंखारनाय लोगो लोगो ओ जोङो माबा मोनसे खौरां हरनांगौब्ला माबा मोनसे ओ ओ दावराव दावसि जायोब्ला माबा मोनसे नांगौ जायोब्लाबो जों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो खामानिखौ मावनो हायो दा मबाइलनि ओ खोथाखौ बुङोब्ला गोबां माखा एसे ओंखारगोन आरो मबाइला गोबां रोखोमनि दङ गोदो गोदाय फिसा मबाइल खौनो जोङो बाहायोमोन आरो गिबि जोङो टेलिफन ओंखारदोंमोन टेलिफन ओंखारनायनि उनाव जोङो किपेडनि मबाइल थुनाय थुयै थुयै जोङो मबाइल जोङो मोनसे किपेड नि मबाइल ओंखारदोंमोन नकिया सेमसां लाभा बेफोरो मोनसे मबाइल मोनो आरो दा बिनि उनाव एसे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों बिजिरनानै मोनसे जौगाबाय दा बेनि उनाव बिगियानगिरिफ्रा बिजिरनानै नायनानै दा नकिया मबाइलनिफ्राय दा एनड्रइड मबाइल दिहुननानै होदों एन्ड्रयड मबाइलनिफ्राय आइफन मबाइल दिहुननो हादों आरो गोबां गोबां बेबायदिनो ब्लेकबेरि मबाइेल आरो गोबां जोंनो ओ नुथावै बायनो हायै नों आंहा सोरबाया दुखिया मानसिफोरा बायनो हायो मबाइल दाम गोसानिबो दङ से लाख नै लाखनि आइफन मबाइलनि मबाइलबो दङ दा बेफोरखौ
उम
गोबां दखानफोराव मोनो आरो दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मबाइल दङ दा मबाइलखौ बाहायनो बा जोङो बांसिन जायफोरा मिथिबाय मबाइलखौ मा खामानियाव बाहायो बेफोर मानसिफ्रासो बाहायो जोङो रोंगौ दा मबाइलखौ उन्दै खुदियाफोरा दानि जुगाव उन्दै उन्दै गथ'फोराबो मबाइलखौ थुनो रोंगौसै मबाइल नायनो रोंगौसै
आरो बेबायदिनो जोङो मबाइलखौ ओ लायोब्ला गोबां फैसा खरसबो जायो जोङो मबाइल गंसे बायनो थाङोब्ला जोङो खमानो दस हाजार बिनिसिम बिनि ओ गाहायाव मबाइलखौनो जों मोजां मोनो जोङो दस हाजार होयोब्ला एसे से बेसे मोजां मबाइल मोनो बिनि गोजौआव जोङो बायनो थाङो ब्ला गोबां नैज रोजा नैजिबा रोजा थामजि रोजा बिदिनो गोबां रोखोमनि मबाइल जों बायनो हायो दा मबाइल बायनायनि उनाव जोङो सिम सोनो गोनां जायो आरो सिम सोनायनि उनाव जोङो रिसार्ज सोयोब्लासो जोङो मबाइलजों फन रायलायनो हायो। दा बेबायदिनो दङ गोबां टाउन सोहोराव नोगोरफोराव मबाइल गला गिदिर गिदिर मबाइल गला खुलिबाय ओ गोबां गिदिर गिदिर मबाइलनि दखान खुलिदों आरो बे मबाइल फाननायजों न'खर संसारखौ सोलिनो हादों आरो दा बेबायदिनो ओ दानि जुगाव मानसिफ्रा एनड्रइड मबाइलखौ लानो खम जासै बिनि अनगायै आइफन मबाइलखौ जोङो बांसिन नायागिरो। मानो होनोब्ला केमेरा कुवालिटिखौबो नायो मोजां जानायखाय जों आइफन मबाइलखौबो बांसिन मानसिफ्रा लुबैयो आरो। दा बिनि सायाव मबाइल फननि सायाव नोंथाङा ओ बुंफोरनानै एसे होगोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जि बुंलांबाय बियो नंगौ सार जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो मबाइलनि कुवालिटि फोरखौ जोङो गुबुन गुबुन मोननो हायो।
औ
बेखौ जोङो माने मोजां कुवालिटिनि नांगौ बा माने दाम गोसानिखौ लानो गोनां जायो आरो जुदि नों एसे खम दामनिब्ला बिनि कुवालिटियाबो खम जायो। जेरै केमेरानि कुवालिटि बेटारिनि क्वालिटि बेफोरो खम जायो।
औ
बेबायदिनो आरो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरैहाय जोङो गिबियावहाय जों किपेड मबाइलफोरखौ जोङो लायोमोन। आरो बिनि उनाव एनड्रयडखौ बाहायबाय नाथाय आरो आथिखालाव माने एन्ड्रइड बाहायदोंब्लाबो माने ओ आइफनफोरखौ माने बाहायनायखौ नुसै आरो माने साबसिननिफ्राय हामसिन जानायखौ माने लुबैयो साबसिननिफ्राय हामसिन मुवा बे बेफोरखौ जों सुबुंफोरा लुबैयो। बेनिखायनो माने आइफनफोरनि केमेरा कुवालिटिफ साबसिनखाय माने आइफनफोरखौ माने सुबुंफोरा बोजबनानै लानायखौ नुनो मोनदों आरो। आथिखालाव माने जेसेबांखिनि माने बिनि बेसेना गोबाङानो जाथों थेवबाबो माने बे खौ बोजबनानै लानाय बा लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ
ओं बिदिनो जोङो मबाइल फनखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो। बेखौ जोङो मोजां गाज्रि गासैबो बिथिङावनो जों बेखौ बाहायनो हायो जोङो।
औ
मोजां बिथिं होनोब्ला जोङो माने जों मोजां बाहायोब्लानो जोङो मोजां बिथिङाव जोङो बाहायनो हायो आरो जुदि नों गाज्रि बिथिङाव बाहायोब्लानो बेखौ माने मबाइल फना गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
औ नंगौ
जों मोजां बिथिङाव बाहायनाय होनोब्ला जों गोबां मोननो हायो। जोङो माने जोंनि मुलुगा बा मुलुगाव जि सोलिगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो दा जोङो आथिखालाव मानिे मबाइल फन जानायनि उनाव जोङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे मुलुगखौनो गंसे न'खर फोरबायायदि जोङो मोननो हादों आरो
औ नंगौ
औ जोङो माने बे मुलुगाव मुलुगनि खना खनला नों जेसे जि जायगायाव थाया मानो थेवब्लाबो जों माने बिनि खबरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो सुलाद लानो हायो बेबायदिनो जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो माने गोबां सुबिदाफोर मोननो हादों जेरैहाय जोङो जोंनि न'खरनि सोरबा बाय बाहागि बा सुबुं बा गथ' गथायाइफोरा गुबुनाव थाहैयोब्लाबो जोङो माने आथिखालाव मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो माने बेखौहाय खबर लानो हादों आरो जों जोंनि गोनांथिफोरखौ जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो फोरमायनानै लानो हादों
औ
जों गोदोनि समाव जि समाव मबाइल फन गैयामोन अब्ला जोङो गावनि गथ'फोरखौ बा गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ खबर लानोब्ला बेखौ माने साननै सानथाम थांनानै बेसेबांबा माने दावबायलांनानै बेसेबांबा गोजान थांनानै बेखौ खबर लाहैनो गोनां जादोंमोन जादोंमोन आरो बिनि अनगायैबो जोो माने लाइजाम लाइजामनि जुावबो म माने जोङो लाइजाम गांसेयासो हयनोबो माने गोबां सम लायोमोन बेनिखायनो माने औ जों बे सुबुंनि खबर मोननायावबो माने जोंहा माने एसेबाबो जोङो आथिखालाव माने गोबां सुबिदा फैदों आरो बिदिनो जोङो माने सोरबा न'खरनि सुबुंखौ खबर लानाय आरो बायदि माने सोरखौ सोरनिबा सोमोन्दै जोङो मिथिनाय आरो बेफोर मोनसे जोंहा सुबिदा जानानै फैदों आरो बेजों लोगोसे
आथिखालाव मुलुगाव मा सोलिदों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो मिथि नोहायो
औ
जोङो मबाइल फनावनो जोङो ससियेल मिेडिया बा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गासै खौरांफोरखौ जोङो मोननो हायो माने जोङो नायनो थाङोब्ला बा नोजोर होनो थाङोब्ला मबाइल फना माने आथिखालाव गोबां जोंनि मोजां खामानिफोराव बाहायजादों आरो
औ नंगौ
औ बिदिनो जोङो मबाइल फनखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्लानो जोङो मोजां फिथाइ मोनगोन जेरैहाय जोङो सासे गथ'सथायाया मानिबा जाहोनाव फरायसालियाव थांनो हाया जैबा मानिबा जाहोनाव फरायसालिफोरा बन्द' जाबाय अब्ला जोङो बे मबाइल फननि गेजेरजोंनो सिगाङाव थांखांनाय क्लासफोरखौ जोङो पि डि एफ फोर लोगोफोरनिफ्राय बिहरनानै बा बिनि फोरोंगिरिफोरा पि डि एफ फोर राननानै हरनो हायो आरो बेजों लोगोसे अनलाइन क्लास खालामनो हायो जुदि फरायसालि फ्रा बन्द' जायोब्ला जेरै जोङो बिदिन्थि लानो हायो जोंहा कभिड नाइनटिन जानाय समावबो बेबायदिनो जोङो अनलाइन क्लास लानानै गथ'फोरखौ फोरोंनाय जादोंमोन आरो
औ
बेबायदिनो जोङो माने गोबां सुबिदाफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव माने गोबां कम्पिटिटिभ एग्जामफोर जोङो सोलिनाय नुनो मोनो बेखौ जोङो माने जोङो जि जायगायाव बेफोरनि कचिंफोर होयो बे जायगायाव माने जों सुबुं गैयै सुबुंफोरा थांनानै बे कसिंखौ लाहैनायाव गोबां माने असुबिदा जायो बा रांनि आं खाल जायो बेनि बे हिसाबै जोङो माने मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो माने बे कचिंफोरखौबो खम बेसेनावनो जोङो लानो हायो आरो
औ
ओ बेबायदिनो जों मबाइल फना मोजां खामानियाव बाहायजादों
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ नंगौ
बेखिनियावनो लाखिथ'नसै नामा दिनैनि मबाइल फननि सोमोन्दै सावरायनायखौ
औ दे जागोन दे दे बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो लाखिनाय जाबाय
औ औ दे बिदिब्ला